ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दालाय?
आङो दा जिरायनानै दं।
औ ओमफ्राय नोंथाङ दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ। दा जोंहा सावरायनायावहाय जोंहा माखौ सावरायनो होनना बुङोब्ला? जोङो मा आथिखालनि माखासे ओ मबाइल बा बेरों दामि जगानायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा? खोनादोंोन नोंथां दा जोंहा बे रों दाम जौगानाय होननानै बुङोब्ला आथिखालावथ' गोबां बिथिङावनो जौगाबाय नङा होमबा? जेरै मबाइल फननि बिथिङाव आबाद मावनायनि थाखाय जेरै ट्रेक्टरफोर माइ हाग्रा मेसिन मन माइ मारा होग्रा मेसिन पावार टेलार बेफोरबायदि हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर गोबां बिथिङावनो जौगाबाय आरो। आङो दा नोंथांजोंहाय जेरै मबाइल फननि माखासे ओ मोजां बा गाज्रि गोहामथनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आरो दा मबाइला थ' जोंनो बेराफारसे मोजां आरो बेराफारसे गाज्रिबो जोंखौ गोहोम खोख्लैगासिनो दङ नङा होमबा? मोजाङाव जोंहाथ' गोबां बिथिङाव मोजां खालामदों जेरै जोङो माखासे ओ मबाइलनि गेजेरजों जोंहा गोबां गियानफोरखौ जोंङ आरजिनानै लानो हायो। आरो जोंहा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे साबसे जायगासिम जों जगाजग खालामलायनोब्ला जोङो मबाइल फननि गेजेरजों खालामनो हायो नङा होमबा? जो दाबसेयाव जोंहा जोंनि न'खरनि सुबुंफोरा थायोब्ला बे फाव जोङो खबर लाहरनोा खबर हरनो जोङो हायो आरो। ओरैबायदि मोजां सुबिदा मोनसे जानानै फैबाय जोंहा मबाइल फन ओंखारनाय जों जोङो थांलायनो गोनांथि गैयामोन आरो गे गैला आरो। जोङो दाबसे जायायाव सोरनबा आलासि जाहैनोब्लाबो जों फननि गेजेरजों फोरमायहरनानै जोङ थांनो हायो आरोबाव जोङो बेबायदिनो फननि गेजेरजोंनो जोंहा आथिखालाव गोबां माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावनो हासै जेरै माखासे अनलाइननि माखासे खामानिफोर जेरैहाय ज मा होनो फर्म फिलापफोरनियावबो माखासे जोंना दा अनलाइन खालामनायानो बांसिन जासै नङा होमबा? अनलाइननि गेजेरजोंनो माखासे आनजाद फोरनि एप्लाइ खालामनाय बेफोरबो जोंहा जायो। दा गोबांदि फ मबाइल फन एबा अनलाइननि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावनो हानाय बेबायदि सुबिदा जाबाय आरो। बेनिखायनो जोंहा दा आरोबावावबो जोंङ बुंनो हायो जेरै मबाइल फननि गेजेरजों जोंङो माखासे इउटुबाव बा गुगोलफोराव जोंनि नांगौ माखासे थाखोनि सोलोंथाइफोरखौ जोङो ओ दिहुननानै लानानै सोलोंनो बो हायो आरो दा थाखोनिल' नङा जोङो बाहेरा गियानफोर खौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो मानोना जोंहा बे मोनसे इउटुब एपफ्रावहाय बा गुगोलफ्रावहाय गोबां ओ गोरों गोरों सुबुंफोरा माखासे बोसोन गोनां गोनां ओ बाथ्राफोर बुंनानै जोंनो ओ फोरमायनानै हगारनायफोर बेबायदि नुनो थांसै ओमफ्राय ओंखायनो जोङो दा बेनिफ्राय जोङो गोबां सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनो हानाय जाबाय आरो दा जोङो ओ जे-जे-जेखौनो नांगौ जोङो मा सोलोंनो गोसो जों बेखौ मबाइलाव जोङो नागिरब्लाङो जोङो दा मोननो हानाय बेफोरबायदि मोनसे थासारि जानानै फैबाय आ रो ओमफ्राय जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोंहा माखासे ओ फेसबुक फोराव ओ जोङो मा खालामनो हायो ओ दानि जुगावथ' मानसिफ्रा गोबां बिदिनो भिडिअ'फोर हगारनानै मोजां मोजां ओ बेफोरखौहाय जोङो मा रांबबो आ जिनाय नुनो मोनसै नङा होमबा? बेबायदि इउटुबफोरनि गेजेरजों। आरो जोङो माबा मोनसे डकुमेन्टसफोर हरनांगौब्ला पिडिएफफोर हरनांगौब्ला जोङो गावजों गाव लोगोजों लोगो वाटसपनि गेजेरजों ओ हरलायनो रानलायलायनो सेयार खालामनो हानाय बेबायदि जाबाय आरो। ओमफ्राय जोङो जेब्ला जोंनाव बै समाव लकडाउन जादोंमोन बे समावबो जोंहा माखासे ओ गोबां हेंथाफोर फैदोंमोन जेरै फरायसालियाव थांनानै ज' ज' क्लास लाहैनो ओ हायामोन बे समाव जोंहा मा मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथाइफोरखौ लानो हानाय जादोंमोन आरो जोङो न'आव थानानैनो मबाइलनि गेजेरजों बै फराफारिफोरखौ जोङो फोजोबनो हादोंमोन आरो बेबायदि। दा जोंहा ओरैबायदि मोनसे मोजां सुबिदा जानानै फैबाय जे जोङो न'आव थानानैनो जोङो जोंनि नांगौ सोलोंनाय सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो हानाय बेबायदि गोहो जानानै फैबाय आरो। दा बेराफारसे जोंहा गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्राय जेरै ओ मानसिफ्राथ' गोबां मबाइल गैयियावहाय बायदि रोखोमनि जेंनाफोरजों सोमजियोमोन दा गाज्रिया जाहैबाय जोंनि माखासे ओ गथ'फोर लाइमोनफोरा जेरै गोबां मबाइल नायनायजों गेम गेलेनायजों जेरै गावखौहाय फरायनो माबा फरायनायनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोनबाय आरो मानिे फरायनो गोसो गैला। मबाइलफोरखौ जों बांद्राय नायबाय बांद्राय गेम गेलेबाय जाउनाव जोंनि मेलेमारियाफ्रा लोरबां जालांबाय देहायारि लोरबां जालांबाय फरायनो गोसो गैला फरायबाबो गोसोआव थाला मबाइल नङाबानो दिनै ओ जेबो हाबाफोरखौ मावनो हाला बेबायदि जाबोबाय आरो बेफोराव जोंहा मा जाखो मा होनो गोबां खहा जाबोबाय मे मेगननि नु न्थाइनि गोहोआबो जोंहा खहा जालांगासिनो दङ। देहायारि बिथिङावबो जोंहा खहा जालांगासिनो दङ। आरोबाव खायफाजोंहा मा बेफोरो जोंना उन्दैनिफ्रायनो मबाइल होदावनानै जोङो गथ'फोरखौ खाङो जेरै ओ माखासे हाबाफोरखौ मावनो थाखाय गथ'नो मुबाइलखौ होनानै बिमा बिफाया मा गावसोरो गोसो बायदि खामानि मावो आरो गथ'आबो गोसोबायदि ओ मबाइलफोरखौ नायबाय थायो आरो एकदम बारे जेसेबां नुयो एसे बा गोबाव गोबाव सासे उथ'नि थाखाय बेबायदि एथ'ग्राब एक घन्टा दुइ घन्टा मबाइल नायनाया बे सासे गथ'नि मेलेमारि आरो मेगनफोरनि ओ नुथायाइफोरखौ गाज्रि खालामनो हानाय दसे समबो नाङा आरो बिदिनो दा बेबायदिनो सानफ्रामबो नायै नायै गथ'आबो ओ बिदिनो हुदा जालांबाय जाउनाव ओंखाम जानो रोंला मबाइलनि थाखायनो गोबां गथ'फोरा जेरै बांद्राय आखाइ ओ मावनायफोरबो जाबाय बेमारफोरबो गोबां बायदि रोखोमनि बेमारफोरबो मोदोम मावनो बेफोरबायदि जाबोबाय आरो दा बिमा बिफाफ्रानो जोङो मा खालामनांगोन सिगां सांग्रां जानांगोन गथ'फोरनो मबाइलखौ गोजानाव दोननांगोन जोङो जेब्लायबो बिसोरखौ दसे सम बायदि गेलेनो थाखाय खाबु होनांगोन सम बायदि बिसोरखौ जोङो मा ओ जोङो बिसोरखौ मा खालामनांगोन लांखारनानै जों गेलेनो फोरोंनांगोन लेखा फरायनो फोरोंनांगोन सम मथे जानो थाखाय जोङो मा होनांगोन बेखौ दायथ' लानांगोन आरो जानो थाखायबो मोजां जानाय आदारखौ जोङो मोजां फुस्ति गोनां आदारखौ जोङो जाहोनांगोन गथ'खौ जोङो फारफ्रोमबो बि थिंनिफ्राय जोङो जोथोन लानांगोन आरो बांद्राय मबाइल नायोबा सासे गथ'आ गोरलै गथ'आवहाय मा राय्लायनो रोङो बे बेफोरबायदिबो जायो मानो होनबा बे गथ'आ मबाइलाव बायदि ओ हारिनि रायलायनाय खोनानोसैना दा बेखौ लाना बेखौ लानो बेबायदि जायो आरो दा नोंथाङा माबाफोर सावरायनो सानदोंमोन नामा
अ नोंथाङाथ' मबाइलनि बागै फोरमायलांबाय नाथाय आङो दा मफ्राय बर'फोरनि दमासि फोरबोनि बागै फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोन ना नङो
औ
औ मागो एबा दमासिया बर'फोरनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो ना जेरैबो रोङो बैसागु रंजायो बेबायदिनोबो बा फोरबोआबो मोनसे रंजानाय फोरबो आरो आफाद आरो गाय हारि बर'फोरनि मोनसे बेयो मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो आरो ना बे जेब्ला जोङो म माइ आबाद फालिनाय जायो जेरै दैज्लांबो आबाद फसल न' थिखां खांनायनि उनाव जों मागो फोरबोहाय खुंनाय जायो आरो
ओ बि गुखौ जोङो फुस दाननि जोबथा हर एबा माग दानानि गिबि सानाव हमनानै जोङो सानथामहालागैहाय जोंनि मागो फोरबोखौहाय फालिनाय जायो खोनादोंना नोंथां
औ
खोनादों ना अ
औ खोनादों
औ ओ बे मोन-मोननै दाननि गेजेराव समखौ जोङो असमिया रावा दमाहि एबा दमासिबो बुंनाय जायो आरोना दमासि फोरबोनि बर'फोरा बे फोरबोखौ मुङाव दमासि होननानै बुङो ओमफ्राय माग दानाव जानाय बे फोरबोखौसो बर'फ्रा बांसिन माबो होननाय मख'नो मागो फोरबोआव रंजानाय मोसानाय सोलाय जानाय लोंनाय आयदाबआ बांसिन जायो आरो फोराव जोङो बिसिन जानो दोननाय जायो मानोना बे समाव बर'नि आइजोफ्रा जौनि फि ओंखामनि आलि बेदरनिाय जानायनि फारि आरो बयनिबो न'खरावनो जौ लाइजामनि ओंखाम होनाय बायदि बाथ्रा खाबजायो आरो बे समाव जोङो बयहाबो जे बर'नि न'खरफोरावहाय फिथा सिथाव जुमाय बेदर जौ बेफोरखौ बयनिबो न'खर न'खर थायो आरो ना भुटोन नेबथा सानावखान्नि खालि बयबो न'खराव आइजोफोरा फिथा गुन्दैखौ देयो। बि जोंनि बर' ह जोंनि जोंनि बर' बयहाबो जेरै रिडसा रालु जाननानै देनायखौ जेरै बर' आइजोफ गावबाागाव न'आवनो देनानै लायो आरो जेरै उवालफोर गायहेन एबा दिंखि बायनानै गोदो गोदान संग्राय सान्द्रि बेफोरखौहाय बाहायनानै अन गुन्दै खौ संग्राय साद्रि सालायनाय जायो नाथाय आथिखालावहाय मा होनो मेसिनजों बांसिन देनायखौ नुनो मोनसै बे उवाल गायहेनखौ बारा बाहायला आरो ना बिदिनो फिथा सिथावफोरखौ सावनाय जायो बिदि देनाय गुन्दैजों फिथा सिथावो जोसा फिथानि थाखाय जोङो जोसा माइरंखौ बाहायो आरो सिथावनि लारुनि थाखाय जोङो माइबा माइरंखौ बाहायनाय जायो आरो खायफा गामिफ्राव माइब्रा माइरंनि सबाय गोरान ए बा गुन्दैबो देनानै बेखौ देनो देयो आर ना ओमफ्राय सौराय गोरान एबा सौराय फिथा बानायो आरो माइब्रा माइरंखौ जोङो सौराइ हमो सौराइखौ जोङो हमोबो आरो एवनोबो हायो आरो जोङो बे मोननै रोखोमनि बानायनानै जों बर'फ्रा जायो। आरो हासुंनि फिथाबो बानायो आरो जोङो बर'फोराहाय संक्रानियाव देनानै बे हखरनि फिथा सावनायखौ सावजेनो बेफोरखौ मानसिफ्रा खुगायाव होआ माने जानायनि सिगांनो जोङो जेरै आ आनान गसायफोरनो खुलुमनानै बावनाय जायो बिदिनो जेरै न'खरनि सोरबाफोर सुबुं थैनाय बिसोरनोबो बावनाय जायो। बेनि उननिफ्रायसो जोङो अखानायैहाय जों ओ जों जानायनि सिगां जोङो मोसौफोरनोबो होनाय जायोमोन जायनि थाखायबा जोङो बे मोसौनि गेजेरजों जोङो माइ आबादफोरखौ मावनानै जोङो दा जे फिथाइ फिथा लारु बानायधाय बेफोरनि गेजेरजों मोनो नालाय जोङो मोसौफोरनो आरो माबो आनान गसायफोरनोहाय जाहोग्रोनाय जायो आरोना जाया बेनि उनावसो जों मानसिफ्रा जायो आरो बिफोर ओ बेनि अनगायैबो जोङो मोसौफोरनोहाय सिबिं सबाय दालि लगाय लथाय रुनानै मोसौनो जाहोनाय जाहोयो आरो ओ बिनि अनगायैबो अखानायै फुङाव बानाय जानाय लोंग्राफोरखौ आनान गसायफोरनो बाव खांनानै जोङो जेब्ला फुं जायो अब्ला जोङो बेवहाय जाग्राफोरखौ जायो बेनि सिगांनो जोङो मोनायाव मागोनि गिबि सानखालि मोनाव न'खरनि दुगैस्रां-लोबस्रां खालामो आरोना जेरै दाउ ओ अमा मानसि ओ बिसोरो जेरै दाउमा दाउसा मानसिफोर सिखारैनि सिगांनो सारेथा बै सारि बाजिफोरावहाय सिखारनानैहाय जोङो बेखौहाय मा खालामो दुगैस्रां लोबस्राङै फोरा जेरै ओम इन्जुर लिरस'नाय जोंनियाव दं आरो ना बा सोफोरखौ लेरस'नानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जाहाथे बे माइनावफोराहाय ओम बिदि खालामब्ला जोंनि माइनावफोरा ओंखारलाङा होननानै जों फोथायो आरो बे सानखिलिनो बाख्रिनि माइनावफोरखौ ओन अखाफोर दानसे आरो आं आखाइ होखांनायनि उनाव बर'फ्रा गो बर'फोरनाव गैया आरोना बेखौ दो बिदि लिरथेखांनायनि उनाव जों बाख्रिखौ दाङाबा जों माय खौ हाना आरोना बेनि अनगायैबो जोङो माखासे फिथाइफोरनि बिफांफोरखौहाय माइ जिगाबजों खानानै दोनो आरो ओ थाइग्रा बिफांफोराव माइ जों खानायनि नेमफोरबो जोङो दं आरोना फिथाइ थायनो रोङि बिफांफोरा फिथाइया थाइनो थायो होननानै जोङो फोथायो आरो फिथाइ थायग्रा बिफांफोराबो जेरै बांसिन फिथाइ थायो होननानै। जोङो फोथायो आरो माने बिदि खायाबानो फिथाइयानो थाया होननानै जोङो बर'फोरनियाव फोथायनाय दं आरो ना। बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो जेरै मागोनि गिबि सानखालि न'खराव ओ दाउखा सिला नुयिनि सिगां दुगैनाय बेफोर दं आरोना। दाउखा सिला नुब्लालायनो जोङो बादुला जायो होननानै जोङो फोथायो आरोना माग दानि बा मागो फोरबोनि खखाब मावलायनायाव गुसुआव दुगैब्ला बेलागुर अर सावोब्ला महिया एबा नोरजिया बेर बेरामफोरा राखांनो रोङैफोरा ओ नोरजियाफोरा राखाङो जेनेबा राखांनो रोङै मानसिफोरा नोरजिया लोमजानानै थानायफोरा मोजां जायो होननानै जोंनि सुबुंफ्रा फोथायो आरो ना।
बर'फोरनि मागो फोरबोफोरनि मोनसे गोनांथार आयदायानो जाबाय बेलागुर सावनाय। दमासि समाव जोङो बेलागुर लुनो थाखाय बेसेबा सान आगोलनिफ्रायनो माइ जिगाबफोरजोंहाय बुथुमो आरो बिनि उनाव दैमा एबा बिलो दुब्लि सेरफोरावहाय जोङो लुनानै बेलागुरफोरखौ मागोनि न' सानाव लुनाय जायो आरो। आगोलावहाय माइ गायनोबे माइ एबा माइ